औ नोंथां औ नोंथां खोना
औ औ दा होमब्ला नोंथांजों माइ आबादनि सायाव फंनैसो सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथाङा दा नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन दे।
दा होमबा आङो जागायनोसै।
दे नोंथां दे अब्ला जागायदो।
औ औ दा जों माइ होनोब्लाथ' माइआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार नङा होमब्ला नों थां दा जोङो औ।
दा जों माइखौ माइयाथ' जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्टखा माइआ मोनसे गांसो जोलैनि बिफां आरोना।
नंगौ नोंथां।
ओ दा बे बिफांनि फिथाइखौनो माइ होनो जोङो दा जों बे माइखौ गायनो थाखाय एसे सिगाङावनो जोङो खोथिया बा बे मा माइखौ जों गायगोन बे माइखौ जों माबाना लाग्रोनाय जायो सोमनानै।
औ सोमना लाग्रोनानै जोङो बे फोथाराव फोथारखौ माने हालेवना लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। मोजाङै हाब्रु बिल बिल हालेवना लाग्रोनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
जोङो बे हाब्रुखौ हालेवखांनायनि उनाव जों बे माइ सोम ना दोननायखौ माने मोन गरनै गरथाम गरनै गरथाम गासैबो फोथारावनो माने बे दब्लाय मोनसेयाव मोजाङै गारनानै सारना होनांगौ आरो। होमब्लाना मोजां जायो आरो। दा बे सारना होनाय खोथियानो जोंना मास मोनसेसो नांगोन आरो ना बेयो गोजौ जानो थाखाय।
औ नोंथां।
औ दा बेखौ गोजौ जाखांनायनि उनाव जोङो फुनांगौ जायो आरोना नोंथां।
दा जों बेखौ गोजौ जाखां नायनि उनाव फुनानै बेनि माबाखौ रोदायाव जेब्ला हाब्रु दैब्रु हा थायो बेफोरखौ जोङो मोजाङै साफा खालामना लानांगौ जायो। जाहाथे बियो गायनायाव मोजां जानाय बायदिनो दा जों बेखौ जोंनिखैथ' बेखौ फुनानै मोजाङै जाबै जाबै खाना दोननाय जायो आरोना नोंथां औ बेखौ खाना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला फोथाराव हालेवनानै हाब्रु बिल बिल जा नानै गायनो जायो अब्ला बे खोथियाखौ रोगानानै दब्लाय दब्लाय रोगानानै राननानै गायनाय जायो आरो दा बेखौ गायनायाव जोङो दै थाबा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो नोंथां। औ दा जोङो माइखौ गायनानै जोङो गोबां सम नेनांगौ। गौ जायो बेखौ माइ जानो थाखाय
नोंगौ नोंथां।
औ दा जोंखौ गायखांनानै माइ जानो थाखाय सम नेखांनानै जेब्ला बियो सोमखोर गोथां जेब्ला रोदोमबोयो अब्ला जोबोद समायना नुयो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां नंगौ।
दा होमब्ला जोङो बेखौ जेब्ला देरगोन अब्ला बियो माइनि महराव जानानै फैयो। गोथां जाग्रोयो सिगाङाव औ गोरलैयाव दा ओमफ्राय जेब्ला मोनो अब्ला बियो गोमो जायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा गोमो जानानै जों जेब्ला गोमो जायो अब्ला बेखौ हानानै लाबोनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
औ दा बेखौ हायै हायै मुथायै खायै दोननाय जायो सिगाङाव
औ नोंथां।
खौ जोङो हानानै थाखैखायै दोननानै उनावहाय रोगाना लागोन। आरो रोगाना लाबानै जों बेखौ जाबनानै दोननाय जायो सिगांग्रो
औ नोथां।
औ जामना दोनखांनानै जों बेखौ मोसौ बा मेचिनजों नायो आरो। दा जोंना गोदोनि जुगावथ' जोंना मोसौजोंनो नायोमोन।
औ नोंथां।
दानि जुगावसो जोंना मेसिनजों नायो मोसौखौ माने बाहायनो नागिरला आरो बारा
नोंगौ नोंथां।
औ बेखौ नाखांनायनि उनाव जोंना दा नाजोबनानै माइ जायो आरो
औ नोंथां।
औ बेनो आरो माइया दा नोंथांमोननिखै बोरै माइखौ गायो बा बोरै नायो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
नोंगौ नोंथां। सबसे जायनाखि जोंनि गोनांथारसिन आबाद होनबा माइ जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
मानो होनब्ला जोंनि आसामनि जेनाखि थागिबि बेयो माने फ्राययानो जोङो माइखौसो ओंखामखौसो ओंख जायो नङ हबा नोंथां जों गुबुन हादरसाफोरनि बायदि जों रुथि बायदि जाना थाया। नङा होनबा नोंथां दा जोङो नोंगौ माइ आबाद खौ बोरै मावो होनब्ला नोंथां जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों गुबुन गोनोखोआरि आयदाजोंबो जों आदब खायदाजोंबो जों मावनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोंथि फोराव नुनो मोनो मानानि गोदोनि दिनाव जोङो नुनो मोनोमोन जेनेबा जोङो नांगोलजों मोसौ आरो नांगोलजों हालेवनानै जोङो ओ माबाखौ आबादखौ मावनाय नुयोमोन गोदोनि समावनो होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
था औनोंथां दा आथिखालाव नाथाय महाबा पावार टिलार आरो ट्रेक्टर बेफोरखौ लानानै जों आबादखौ मावनाय नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ मानो होनना बुङोब्ला बेयो मोजाङानो बेयो जोंनि थाखाय मोजां गोग्गाथाव मानो होनना बुङोब्ला गोदो सिगां समाव जोङो हाल हाल एवोबा माबाजों नांगोलजों जोंनो गोबाव सम माने सिगांनिफ्रायनो जों हालेवग्रोनांगौ जायो जेराव जों सम लायो हालेवनो थाखाय नङ होमबा नोंथां नाथाय बेखौ जोङो थामजि मिनिट बा ब्रैजि मिनिट बेफोरनि गेजेरावनो जोङो बेफोरखौ हायो आरो ट्रेक्टर बा पावार टेलारफोर जों माबायोबा हालेवोबा नङा नोंथां औ आरो थिग बिदिनो जेनेबा हाखौ जोङो फार्स्टनि खारायनाय होनना बुङो बेनि उनाव जोङो लास्टाव खनथामसो हालेवनानै खनब्रैसो हालेवनानै मानि जों जोबनायाव हा मोन मोनहैयो फोमोननाय होनहैयो नङा होमबा
औ औ
औ दाहा फोन माबाखांनानै फोमोनखांनानै जोङो जेनाखि नोंथां होनलांनाय बायदि जेनाखि खोथिया बेफोरखौ फोना लाग्रोयोमोन नालाय दा बेफोरखौ जोङो माबानानै फुना लाबोनानै बेयाव गायफैयो आरो नङा होनबा दा बेयावबो मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं खोथा गोसोखांदों नोंथां जेरै गोदोनि समनि गोदोनि समाव जोङो बेफोरबायदि हालेवनाय बा माइ गायनाय बेफोरखौ जोङो आथिखालनि मुगानि बायदि जोङो हाजिरा खामला मानसि लायामोन नङा होनबा नोंथां जोङो सोरबा न' खाथिनि बा गामिनि सोरबा गावनि आंगो सुबुंफोरजोंनो ओ गोरोबलायनानै बिसोरखौ लिंलांनानै मानि सावरि बादालि जायखौ होनो जोंङो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिसो जायोमोन गोदोथारनि दिनाव आरो
औ औ नंगौ
बा नोंनो दिनै थिनस' हरगोन बाजौ रां हरगोन थामजौ रां हरगोन बिदि गैयामोन आरो दा गोदोनि समाव बिदिनो ज' जालायोमोन औ नोंथां थिग बिदिनो जेला जोङो माइखौ गायखांजोबसै गायखांजोबबाबो ज बबेबा आथिखालाव दानि सोलिफु मुगायाव नुनो मोनो जे जोङो जेब्लानाखि माइ गाखोजोबो अब्लासो जोङो जेखौ जों नांगोल जांख्रा होनोलायनो दङ ना नोंथां नांगाल जांग्रा जानाय होनलायनाय बेफोरखौ जोङो फालिबोदों दिनै दासिमबो फालिनायालाय दा बेयाव जोङो खाथिनि गामिनि गावनि आंगो बा लोगो गोदोखौ लेंहरलायनानै जोङो नांगोल जांख्राखौ जायो बेदर ना जौ ओंखाम नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा बेफोरबायदिनो जोङो जेनेबा आरो बेनो जोंना ओ माइ आबाद मावनायनि माबाया जेनाखि मोननाय फिथाइ आरो माइनि बेखौ जोङो लास्टाव माने बे माइया दान मोनथाम मोनब्रैसोनि उनाव जों बे माइखौ हायो नङा होमबा मोननानै आरो हा खांनानै जोङो बेखौ मारा होनाय होनो जोंनि ओनसोलाव नोंथां बेखौ सिगांनि समफोरावथ' जोङो बेखौहाय मोसौजों होयोमोन माराखौ
औ
मारा होनाया दा जोंहा आथिखालाव मोसौजों मारा होनायखौ खम नुनो मोनसै नुयो नुनाया नाथाय खम नुसै एसे नाथाय जेनाखि दानि जुगनि गोदान मेसिन फोरजों ओ माबा होनाय मारा होनाय बेफोरखौ जोङो बेफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरै ट्रेक्टरफोरजों पावार टिलार बेफोरजोंबो जोङो मानि माबाखौनो होयो मारा होयो दा बिदिनो मारा होनानै माइखौ मोनसै दानाथ बे माइ फिथाइया माने माइनि फ्राय आलादा जाबाय आरो माइ बिफाङा मानि आलदा जाबाय आरो दा जोङो बैफोरबायदिनाकि माइ बिफां बे माइ जायखौ जोङो माबा माइ जिगाब होनबाय नङा होमबा नोंथां बे रानोबा फोराननानै जों बेखौ माइजिगाब जोङो न खाथिनि बबेबा खनाजों माने मोनसे माइहुं खुंनानै दोनो आरो नङा हमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां माइहुं खुंनानै दोनसै बै माइ जिगाबखौ बेनि उनाव जोङो बै माइ फिथाइखौ ओ बबेबा खाथिनि मिल फोराव लांनानै माइ मिलफोराव लांनानै जोङो बेफोरखौ मानि माइनिफ्राय जोङो माइरङाव महर होयो आरो।
महराव औ औ नंगौ
औ नोंथां माइरंनि महर होयो जों माइखौ माइ फिथाइखौ मिलाव जोङो। दा बेनि उनाव जोङो बेनो जोंहा माइ मोननाया दा आरो बेफोरबायदिनो जेनाखि जोंनि माइ आबाद मावनाय बेफोरखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों खमायलाङाखै दा जोबोर मोजां मानो होनना बुङोब्ला जोंहा माइ नङाब्ला जोंहा मानि जाखाया नङा हमबा नोंथां गुबुन आबादखौ मावनायखौ खम नुनो मोनबावोसो जोङो जोंनि ओनसोलफोराव नाथाय माइ आबाद मावनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथा औ
औ नोंथां ओ आरो जेरै जोङो माइजों जेनाखि जों फालांगि खालामना जानाय जों नुनो मोनो जेरै जायफोरा माइजोंहायनाखि ओ रां खामायनायनि खोथा सानो ओ बिथांमोना मानि गोबां बुरजा बुरजा माइ गायनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मानि साप्लाय हरो नङा होमबा नोंथां नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव औ नाथाय जोंनि गामि ओनसोलावथ जोङो बेफोरखौ माबायोसो मा होनो नआवनो जानोसो गायो नङा होमबा नोंथां एसे एनै सोरबा पास बिगा सोरबा दस बिगा सोरबा फन्द्र बिगा बेफोरबायदिल बारा गाया ओ आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो ओ गुबुन जायगाफोरावथ नोङो जोंनाथ दा नै बोथोरावलसो गायो माइखौ नङा होमबा नोंथां नाथाय गुबुन जायगाफोराव ओ बेफोरबायदिनो माबा बाहायनानै गायो थ नङाबाबो नोंथां खोनादोंना नोंथां औ दा बिदिब्ला जोंहाथ समाबो जाबाय नों
औ नोंथां
बिदिबा गोजोनथों
औ गोजोनथों नोंथां दे बिदिब्ला